हेलोव
औ
खोना हादोंना?
खोनादों औ खोनादों।
खोनादों ना खोनायाखै?
औ खोनादों।
औ अननानै मबाइलखौ एसे खाथियाव लानानै रायज्लायबा मोजां।
औ बुं दे।
मा खालामदों दा नोंथाङा?
दा आं मोनाबिलिनि जाखांनानै जिरायग्लांनानै दंङ
गोरा गोरा रायज्लायबा मोजां जागोन।
आं दा मोनाबिलिनि जाखांनानै जिरायग्लांनानै दंथयो।
औ उम जोबोद मोजां अब्ला जों आयदायाव
खोनानो मोनाखै
हेलौ
औ बुं दे नोंथां।
औ ओ नोंथांङा आथिखालाव ओ मबाइल बाहायनायखौ मोजां ना गाज्रि सानो?
मबाइल एबा जानबुं जोंनि बर' रावाव बुंङो बेखौ जानबुं।
औ नंगौ जानबुं।
जानबुंखौ बाहायनाया मोजांबो आरो गाज्रिबो बांसिन बिथिंङावनो नायनो थांङोब्ला आंनि नोजोराव जान बुं बाहायनाया मोजां
मोजांब्ला माबायदि मोजां अननानै एसे गुवारै फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन मानो होनोब्ला आथिखालनि मुगायानो जाबाय टेक्नलजि नि मुगा जोंङो मबाइलनि गेजेरजों
मोजां खोनाफैयाखै खाथियावला
आथिखालनि मुगाया
औ
टेक्नलजि नि मुं गा बिगियाननि मुगा गोबाव मावनो गोनां हाबाखौ जोंङो दसे समनि गेजेरावनो मावफुंनो हायो। नंगौ ना नंङा नोंथां?
नोंगौ।
आरो अबेबा खामानिखौ जों मानसि सुबुं सम्पदा मावनो हायैखौ टेक्नलजिनि दारै जोंङो गोरलैयैनो मावनो हायो।
दा आं नोंथांनो मोनसे सोंथि खालामनि औ टेक्नलजि आरो गोबां सिगां समनिफ्राय बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो। जों खोथाखौनो मोननो थांङा बियो इउनाव थागोन नाथाय आथिखालाव
जों मबाइलखौ गाव गावनि बाहायनायनि सायावसो बुंनो हायो। होबथानांगौनिबो आं गोनांथि गैया होननानै सानो मानो होनोबब्ला जों बाहायनायखौ मोजांङै बाहायोब्लानो बे नोंनि मुलाम्फा गोनां आरो बे बुस्थुखौ नो जोंङो गारजियै बाहायोब्ला नोंनि जिउआबो खहा गोनां बेनिखायनो नोंनि बाहायनायनि सायाव नोंनि मुलाम्फा जानबुंनि गेजेरजों जोंङो गोजान मानसिनो खौरां हरनो गोनां जायोब्ला गोदोनि समाव लाइजामनि गेजेरजों हरोब्ला जोंहा पस्ट अफिसाव सोहैनानै हरनानै